नोंथां
हेल'।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथांना भइसआ एसे माने मोजाङै क्लियारै फैयाखै आरोना।
औ दा खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ औ। गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय आरोरबायायदि जों दैसायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन हागोन
हेल' नोंथां औ।
औ खोनादों ना?
जोङो दैज्लां बोथोर आरो होनोबा आोङो लांजना आंनायखौ नुनो थांसै नङा होमबा नोंथ हेल'
औ नंगौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादोंनाा नोंथां औ औ आं खोनादों औ दा माइ आबादनि सोमोन्दैनो नोंथाङा बेखौ गिबिनिफ्राय माबायदि जागायनानै माबायदि फोजो बेनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां स' आं दा जागायनोसै जे जों माइखौ मानिफ्राय जागायो आरो मानिफ्राय फोजोबो माबारै जोबैह जों फार्स्ट फटावनो माइलिखौहाय जे गावबा गाव गोसोबायदि माइलि बिदान बायनानै लाबो जे सोरबाया बेलेग बेलेग माइलिबो बायनानै जेरैहाय जों दा हमना ला आं बगु बुन्दुखौ बायनानै लाबोबाय बे म खौ बायनानै लाबोननि उनाव बेखौ हाखर हाखरावहाय सोमनानै दोनगोन साननै बा सानथामनि थाखाय बिखौ जोङो खांनानैहाय न'बा साया बायदिसिना बेफोरबायदियाव थास' बिलाइ बा लाइ बिलाइजों खोबगोन खोबनानै बिनि गाजा ओंखारनायखौ नेगोन जेब्ला बियो गाजा ओंखार ओंखारो अब्ला बेखौहाय दुब्लियाव फोमोनना दोननाय दुब्लिखौहाय बेवहाय हासार बायदिसिना सारनानै जों माइखौ माबा फोसावना माबाना होयो फोनानै होयो फोनायनि उनाव बेखौ बेहाय जे जाहाथे दाउ बायदिसिना बिफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय थाखाय जों बेरा बायदिसिना बेफोरबायदि होयो जे खुथियाखौहाय बोरमा बा दाउ बेफोरबायदिया नस्थ' खालामा जाहाथे बिनि उनावहाय बियो मास मोनसे बा देर मासनि उनाव जे बेखौ नेयो जे देरनायखौ जेब्ला देरो अब्ला जे देरनायनि उनावहाय बेखौ दुब्लियाव बा फोथाराव हाजिरा बा हाजिरा लानानै गामि ओनसोलनि आइजोफोरखौहाय हाजिरा लानायनि उनाव बेखौहाय जोङो दुब्लियाव दुब्लिखौ हालेवनानै जसे जे जाहाथे दुब्लियावबो जों मुलि सारखानाय जायो जे जाहाथे हाग्रा बा बायदिसिना ना एम्फौ एनलाफोरा जानो हाया बेयाव हासार सारग्रोना लानाय जायो बा मलै बिनि उनावहाय नुनो मोनो जे जों माइ खौ हाजिरा लानानै गायनायखौ नुनो मोनो बेखौहाय गायखांनायनि उनाव सप्तासे बा सप्तानैनि उनावहाय बेयावहाय हाग्रा बा बा एम्फौफोर जानाय जानायफोर नुबाय बायोबा बेखौहाय जोङो मलै बायदिसिना बेफोरबायदि दिडिपिसिप बायदिसिना बेफोरबायदिखौ सारनानै होनाय जायो बेनि उनावहाय बेखौ सारखांनायनि उनावहाय जे जेब्ला बियो मोजाङै जाखांबोयो अब्ला सोमखाङो अब्ला बेवहाय हासार सारनानै होनाय जायो जोङो। जों आबादारिफोरा बेनि उनावहाय आरोबाव जेब्ला बियो मोजां जाबोयो जे बेगरनि फिथाइ ओंखारनाय टाइम जायो, अब्लाबो जोंनिया माइयावहाय एम्फौ सुनो नागिरो नालाय एम्फौ सुनो नागिरनायाव जों जे एम्फौफोर सुनाय नुबा जों मुलि सारना होयो आरो बेफोरबायदिनो बे फसल जानायखौ नेनानै जेब्ला बियो मोन थारो मोजां जायो अब्ला जों नुनो मोनो जे बेखौहाय जेब्ला मोनो अब्ला गामि ओनसोलनि गामि ओनसोलनि आबादारिफोर बा बायदिसिना मानसिफोर बायदिसिना आबादारि मानसिफोरखौ बा न'निजों न'नि बेफोरबायदि माइ हानाय खामलाबो जालायो सोरबाया हाजिराबो लानो गोनां जायो। स' बेखौ नुनो मोनो जे जों खासिजोंहाय हानानै न'आव लाना फैनायखौ जों नुनो मोनो। सोरबायाथ' दुब्लियावनो हानानै मिेसिंजों हानानै मोजाङै माइखौ माबाखानानै लाबोयो। जे जिगाबा दुब्लियावनो थाबोखाबाय माइ माइ गोजाल' न'आव बेफोरबायदिबो लाबोनाय नुयो। आथिखालावथ' बांसिनानो माइखौ दुब्लियाव हाखाबा बिदिबा लस जायो होननानै नुनो मोनो जे जों न'आव लाबनानै बेखौहाय मिसिं बा मिसिं बुस्थुजों बा मिसिं जों जे आरो मोसौजों बेफोरबायदि सोरबाया मोसौजों न'आवनो मोजाङै हालेव माबानानै जे बेखौ हालेवनानै बिनि माइखौ ओंखारहोयो सोरबाया आरो मिसिंजोंबो दानि जुगावथ' बांसिनानो नुनो मोनयो नुनो मोनो। मेसिन बायदिसिनाजोंोंसो जे खामानिफोरखौ मावनायखौ थ' बिनि बेखायनो दा बांसिन नुनो मोनो जे जों मिेसिंजोंनो न'आव लाबनानैहाय मोजाङै मोजाङै बानाय मोजाङै जोङो जे हालेवना ट्रेक्टरफोरजों बिदिनो हालेवनानै मिेसिंजों दिहुननानै बेफोरबायदिनि उनाव बेखौहाय मोजाङै मोजां जे
मोजाङै मोजां जे खनसे जोंनिथिंजाय खनसे फुजाबो होबावनाय जायो बेखौहाय जे बोसोरै बोसोरै बेफोरबायदिनो जे खेथिया बांलांबाय थाथों होननानै जोंनिथिंजाय फुजाबो होनाय जायो। नोंथांमोननिथिं माबायदि बेखौथ' आं बुंनो हाला दा दा आं जोंनिथिंजाय जेरैबायदि द आं बिखौ बुंगासिनो आरोना‌। स' आंनि बुंनाया एसे मानो जे आबाद आबादखौ जोंनिथिंजाय माबायदि बानायो आरो बेफोरबायदि फैयो होननानै फैयो। दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नों बिसोरनिथिंजाय माबायदि आबादफोरखौ मावनाय जायो।
औ जोंनिथिंजायबो आबादनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला माइ आबादखौ नोंथाङा जेरै बुंदों बेफोरबायदिनो खालामनाय जायो जों गिबियावनो
औ।
बेफोरबायदिनो सोमनानै जोङो साननै सानथामनि उनाव दैखाङो दैखांनानै नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो जोङो मा होनो लाइ बिलाइ बा थास' बिलाइ बेफोरबायदिजों खोबना दोनो जाहाथे जाहाथे बेयाव माने बिदुं मोना सान्दुंनि बिदुं मोना जाहाथे माइ मा होनो जोङ बेखौ माइनि माने माइदिलिया माइलिया जेन राना गोग्गोयैनो थायो। बेखौ जों खोबनानै दोननो एसे साया जायगायाव ओमफ्राय जोङो एसे हालेवना लानाय बे मोननाय फोथाराव जोङो फोयो आरो फोनानै बेखौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो थामजि बा थामजिबा सानसो दोनो बेनि उनाव जों जाहाथे खोथिया फुयोबा रायो जेन माने रोदाया फैयो जों रोदा फैयोब्लासो माने माइआ मोजाङै थाङो नालाय गायोबा बेनि ओंखायनो जोङो बेखौ रोदाया माने फुुबा रोदाया फैफानाय बायदि जोङो मा थामजि थामजि सानसो जोङो दोनो थिग बेफोरबायदिनो बेखौ गायो मोजां हाखोखौ मोननानै गायनायनि उनाव जोङो बेखौ मा होनो दानि जुगावथ' जोङो बांसिनानो जोङो हासार बायदिसिना होनायखौ नुनो थाङो जेरैहाय गोदोहाय जों बाहायोमोन। मोसौनि खि गोबोरखि नङा होमबा। दानि मुगायावथ' मोसौ एसेबां मानि मोसौखौ नुनो थांला जोङो मोसौ फिसिनाय बेफोरबायदिखौ नुनो थांब्ला आथिखालनि मुगायाव जोङो मा गोबाङैनो माने रासायनारारि हासारखौ बाहायनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। थिग बिदिनो जोङो मा खालामो बेखौ गायखांनानै जोङो खमैब्लाबो जोङो दजि सानसो दोनो द'जि सानसो दोननायनि उनाव मा जायो बेयो मोनसे सोमखोर मिथिंगा गाब्लाबोयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव माने जोङो दैखौ मा खालामो सम सम जोङो दैखौ सोयो। आरो दैखौ हगारो अब्लासो जोंनि माइया मा एसे माने दावगाबोनो बा देरबोनो हायो आरो मानो होनोब्ला जोङो दैखौ जोङो जोङो सब समाय दैखौ जोङो बेयाव मायआव दोनबाय थाब्लाबो बेयो मा जायो एसे माने जेखा नांनाय टाइप जानानै मा जायो बियो एम्फौ जानो नागिरो बिलाइआ जोंनिया
औ औ।
बेखौ मा होनो गान्दै सोबनाय होनो गान्दै सोबनाय बायदि जानो नागिरो बेनिखायनो मा खालामो जोङो समाव माने दैखौ हाखो रुनो थाखाय जोङो दैखौबो सोना दोनबाय आरो सम सम जोङो मा होनो बेखौ दैनि जान दैखौ जोङो फोथारनि आलिखौ जों दानथुनानै मा खालामो जोङो साननै सानथामनि थाखाय फोराननानैबो लायो थिग बिदिनो बिदि खालामनानै जोङो मा खालामो बेयाव द'जि द'जिबा बिदि सान्सआव जों एसे हासार होयो। माइआ एसे देरबोनाय जौ बोखांनायनि हासार होयो नंगौना नोंथां?
दा नंगौ नोंथां।
थारैनो बिदि खालामनानै उनाव देरबोयो देरबोनानै बियो मा जेला फिथाइ लागोन फिथाइ लानो समाव जोङो बेयाव जेन एम्फौ जाया एम्फौ जायैफोरबायदि जों मा खालामो गान्दै सोबै बायदि एम्फौ ओ एम्फौ जायै बायदि बिदि जोङो मुलि सारो बेवहाय मुलि सारो गोबां जायगायावनो दानिया नुनो थांसै मुलि सारनाय मुलि सारनायनि उनाव जोङो फिथाइ ओंखारो फिथाइ ओंखारनानै खमैब्लाबो जोंङो। राबथानो जोंनो खमैब्लाबो ओ नैजि नैजि बे चान्स होनांगौ जायो। बेनि उनाव जोंना मोननायनि लामायाव फैयो आरो। बिदियाव मोनो बा जेरै दानि जुगाव बिदिनो खालामो जोङो बांसिनानो मेसिनफोरजों जोङो माइखौबो हानायनि आगजु लायो दानि जुगावथ' ओ हाजिरा खामला मोननोबो गोब्राबसै बेनिख बेखायनो जोङो मा खालामो मेचिन दौ नानायखौनो मेसिनजों दुब्लियाव हानानै नानायखौनो बांसिन जों नुनो मोनसै आरो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
थिग बिदिनो मा होनबावो ओ जोङो दैज्लां बोथोर नङा होनबा? दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबाद दा जोङो माइ आबादनि बागै सावरायबाय माइ आबादनि अनगायैबो जोङो गोबां आरो गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौबो जों नुनो थाङो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
थिग बिदिनो जोङो दाथ' दैज्लां बोथोराव जोङो बानलु आबाद। ओ जोङो मा बिदिनो जिंखा आबाद, पथल आबाद, बेफोरबायदि ओ भिन्दि आबाद बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय मोनो। बे उफेर आबादखौबो मावनायखौ जों नुनो थांसै नङा होमबा नोंथां? औ थिग बिदिनो बेफोरबायदि आबादाव जोङो दानि सुबुंखौ मावनानै थानायखौ नुनो मोनसै आरो नोंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बे उफेरा आबादनि बागैबो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा? नोंसोरनि हालामावबो मावनाय। नुनो थांसै नामा?
आंथ' एसे आगोलावनो बुंनां हाबाय जे जोंनिथिंजाय उम दैज्लां बोथोराव माबायदि मावनाय जायो खामानिफोरखौहाय आरो दा आङो बुंनो थांदों जे मैगं थाइगंनि बागै। जोंनि थिंजाय मैगं थाइगंखौथ' एमानबो इफोरबायदि खेथि खालामा। दे आं जेखौ मिथियोबा बेखौ बुंनोसै। जे
औ।
जोङोहाय मायबा मोनसे खेथि खालामनोबा बेखौहाय फार्स्टावनो जे हमना ला दा बेसर, बेसादखौहाय जों खेथि खालामनोबा फार्स्टआवनो बे दुब्लिखौ मोजाङै आलेवना लागोन। हालेवनायनि उनावहाय बेखौ जेब्ला हाया मोजां जायो अब्ला बेवहाय दिपि बायदिसिना बेफोरबायदिखौ सारनानै होगोन। बे सारनायनि उनावहाय जे बेखौ बेसरखौहाय बेसर बेगरखौहाय मोजाङै माने राननानै होगोन जे मोजाङै माबानायनि मोजाङै फोनानै होगोन। बेनि उनावहाय बेखौहाय जे बेखौबो एम्फौ जायै बायदि बिदिनो जे उनाव दिपि बायदिसिना बेफोरबायदिखौनो होनाय जायो। जेब्ला देरबोयो बेसरा अब बिनि उनावहाय जे बिनि फिथाइ जाबोनायखौ नेयो। जोङो बे फिथाइ जाबो हाङोब्ला अब्ला जोंनिथिंजाय बांसिनखौनो नुनो मोन